थां
नोंथाङा आं बुंनायखौ खोनाबाय दंना? अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथां फ्रियानो
अ आङो नोंथांजों आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
अ नोंथांमोननिखि दासान्दै मा मा आबाद मावनाय मावबाय दोङो
दासान्दैथ दैज्लां बोथोर नालाय जोंनि थिं माइ आबाद मावगासिनो हेलौ खोनादोंना नोंथां?
नोंथांमोननि जा माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो
दानि जुगावथ मोसौ मोसौजों आबाद मावनाय नुनो मोनला खायफासो मोनफा खायफा माने नखरफा नखरनैसो दोङो आरो दा बांसिनानो बुंनो थाङोबा टेक्टरजोंसो एवनानै गायनाय जायो जेरै बांसिनानो टेक्टरजों एवनायखौ नुनो मोनो दानि जुगाव एक टेक्टरजोंसो एवना गायनाय जायो
नोंथांमोननि जा माइ आबाद मावनायाव ओ गोदोनि बायसिना आबै आबौमोना बाहायबोनाय हाल खदालखौ बाहायला नामा?
बाहायनायाथ दानिया ओ बांसिनानो बाहाया होनजायो मानो होनबा दानिया ओम टेकटरजों फोरजोंनो माइ गायनाय बा माइ हानाय बेफोरजों बांसिन बांसिन बेफोरखौ बांसिन नुनाय जायो सिगांनि नांग गोल जंगलखौथ जों नखरफा नखरनैयावसो नुनाय जायो मानो होनबा दानि दानि जुगनि मानसिफोरा इजिखौ नागिरखायो कहसखौ नागिरखायो बिनि थाखायनो दानिया टेक्टरजोंसो मावनाय जायो नांगोल जंगालखौ दानि जुगाव बांद्राय नुनो मोनला नखरफा नखरनैनि बे नखरबा नखरनै आवसो नुनाय जायो आरो नोंथांमोननि थिं माबायदि मावो
औ नोंथां जोंनि जाबो एसे बिब्दियावनो मावो आरो गोदोसो आबै आबौमोना नांगोल जंगालखौ बाहायोमोन होनना खोनानो मोनबोदों आरो खायसेया रांनि आंखालनि थाखायबो दासिमबो ओ नांगोल जंगाल बिब्दिखौ बाहायो आरो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोबां सुबुंखौनो गावबागाव समनि आंखालनि थाखाय ओ टेक्टर बा बाय दिसिना बेफोरबायसा मिसिन आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों मानोना बेफोरनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ फोजोबनो हायो आरो नोंथांमोननि जा माइ आबाद मावनायाव मा मा हासार बाहायनाय जायो
जोंनिथिंथ दा बुंनो थाङोब्ला ओ हासारखौ जोङो नआवबो बांसिन खोथिया फोनायाव ननि हासारखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ गोबोरखि हासार बोरमानि हासार बेखौ जमा खालामना दोननानै मोनसे हाखर जावनानै जमा खालामना दोननानै बेखौ फेसेवनानै बे हासारखौनो सारनानै जोङो खोथिया फोनायाव बाहायनाय जायो मानो होनबा खोथियाखो बे हासारखो बे हासारखो होनानै खोथियाखो जुदि फोयोब्ला खोथियानि हालोद खोथियानि क्वालिटिया माने हालोदा मोजां जायो होननानै बा मिथिनो मोनो बेनि थाखायनो बे हासारदो खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय माइ गायनायाव जोङो माइखो नायनानै बा माइ एम्फौ जानायखो नायनानै बेखो नायनानै सरकारि हासारखो जों ब बाहायनाय जायो जेरै माइ माइयाव जुदि एम्फौ जायोब्ला गुबुन गुबुन इदिनो हासार दं जेरै इउरिया पटास डि ए पि बेफोर हासारखौ बाहायनाय जायो बे बेफोर हासारखौ बाहायनो थाखाय जोङो माइनि माइनि खहा जानायखौ नायग्रोनांगोन जेरै माइयाव माबायदि मा मा एम्फौ जादों माइआ मानि खमि दैनिबो दैनिबो आंखाल नामा माइयाव दैनि आंखाल नामा माइयाव माइयाव एम्फौ जादो नामा बेफोरखौ नायनानैसो माने बेफोर हासारखौ बाहायनाय जायो आरो आं बेफोरनि बागै बारा रोंगौथि गैया नोंथांमोननिथिं दा मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ नोंथां जोंनि जादा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दं नालाय ओम बेनिखायनो माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनदों आरो खायसे सुबुङा ओ गावनि जानायनि थाखाय ननि बारियावनो खायसे मैगंखौ फोयो फोनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो जेरैबायजि जोगोनार मैगं दैज्लांनि आरो लेस्रा भिन्दि फान्थाव बायदिसिनाखौ नुनो मोननो थाङो आरो नोंथांमोननि जा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनि जोंनिथिंजायबो माइ आबादखोनो बांस ओ माइ आबादानो ओ मावनाय जायो आरो गुबुन बेफोरबायदि उखिया खेथि होन बुंनो थाङोब्ला दा भिन्दि दोङो फाथो दोङो भिन्दिनि आबाद मावनाय जायो फाथोनि आबाद मावनाय जायो जिंखानि आबाद मावनाय जायो मैथा आरि बेफोरखौ फोनाय जायो आरो बेफोरखौ नआव जानो बा सोरबा खायफा गोरिब नखरा हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनो थाखाय गावनि उदैखौ बा गावनि खहा गावनि खहाखौ सुफ सुफुंनो थाखाय बेफोर आबादखौ मावनानैनो एसे एनै खरसा दिहुनो आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि जाय बेफोरबायदि उफ्रा खेथियाव मा मा हासार होयो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि जा बेफोरबायसा उफ्रा खिथि मावनायाव खायसे सुबुङा ओ ननि जानायनि थाखाय आरो। ओ देहाखौ गोग्गोआव लाखिनो थाखाय ननिनो हासार जेरै मोसौनि खि बा ओ बोरमानि खि आरो लाथा एम्फौनि खिखौबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बायदिसिना जाबोरफोरखौ सावनानै बेनि हांगारखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनबोदों आरो खायसे उफुरा खेथि जेरै बाजाराव फाननो थाखाय बेनि थाखाय आरो बाजाराव मोननाय हासार जेरै ओ इउरिया पटास बायदिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि जा ओ मा मा उफ्रा खिथि मावनाय जायो?
ओ जोंनि जा ओ बेफोरनो भिन्दियानो ओ फाथोआनो मेसें मेसें बोथोराव बिदिनो थायो ओ लाइ लाफा गाजर बिदि ओ लाइ लाफा फोनाय जायो आरो बिलाहि आलु मेसें बोथोराव बेफोरखौ गायनाय जायो लाव लाव पानिलाव बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनाय जायो जोंनि जोंनि बिथिंजाय मेसें बोथोराव इदिनो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद आरो मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद मावनाय जायो। नोंथां ओ नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंजागौमोन ना
औ सोंजागोन
जेरै दा ओ जोंनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि सरकारि हाखार होनानै जेरै ओ आबादफोराव इउरिया पटास डि ए पि बेफोरबायदि हासार होनाय मैगं थाइगंखौ जायै जायै जोंनि सुबुंफोरनि देहाया जेरै खहा जाबोद दों बेफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथांआ मायबा बुंनो सानो नामा जेरै जोङो नआव नआवनो बानायनाय हासार मोसौनि हासार बा बोरमा खिनि हासार बेफोरखौ जोङो बाहायनानैबोथ जानो हायो बा बेफोरखौ बाहायनानैबो जोङो जोंनि देहा खौ गोग्गो लाखिनो हायो नाथाय जोंनि सुबुंफोरा गावनि देहाखौ नायालासिनो गावनि आंखालनि थाखाय गावनि रांनि आंखालनि थाखाय जोङो फैसा मोन रां मोनगौसो मोन मोननाय बारा मोननायखौसो नायनानै जे जोंनि देहाखौनो खहा खालामनानै लादों बायदिसिना हासार होनानै बेफोरनि बागै नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानो नामा जोङो बा बे हासार बे सरखारि हासारखौ जोङो माबायदि माबायदि खोमानो हागोन बा जोङो जोंनि आबाद मावनायखो जोङो ननि हासारखोनो होनानै माबायदि आबादखो लाखिनो हागोन बेफोरनि बागै नोंथाङा मायबा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय ननि हासारखौ बाहायोब्ला मोजांसिन आरो मानो होनोब्ला बेयाव जेबो ओ बा केमिकेल बाहायनाय जानाय बाहायनाय जाया आरो बायदिसिना केमेकेलजों बानायनाय हासारखौ जोङो आ जानाय मैगंफोराव होयोब्ला बेफोरो हाबनानै थायो आरो बे फोरो उनाव बेफोर मैगंखौ जोङो जायोब्ला बेफोर जोंनि देहायाव हाबहैयो बेनिफ्राय जोङो गोबां जब्रायाव गोग्लैनांगौ जायो बेनिखायनो आं सानो दे ओ न 'आव बाहायनाय हासारखौ जोङो मैगं बायदिसिनायाव बाहायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै
नोंथांमोननिथिं मा हासारखौ बांसिन बाहायनाय जायो दानि दा नुनाय बायदिब्ला हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
जोंनि जा ओ नखराव बानायनाय हासारखौनो बाहायनाय जायो मोसौनिफ्राय जानाय खि बा बोरमानि खि आरो बायदिसिना जाबोर जथरनिफ्राय खावनानै मोननाय हांगारफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोननि जा ओ बेफोरबायायसा न बानायनाय हासारखौ बांसिन बाहायो ना ना बाजाराव मोननाय हासारखौ बांसिन बाहायो
जोंनि जायथ ओ नआव जानो थाखाय बा ओ नआव जानो थाखाय आबाद मावनायाव बांसिनानो नआव बाहायनाय नआव बानायनाय हासारखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ नआव जानो थाखाय बाहाय बांला आबाद मावनाय जेरै जिंखा गायना दोननाय भिन्दि गायना दोननाय फाथो मैथा बेफोरबायदि आबादफोराव जोङो बांसिनानो ननि हासारखौ बाहायनाय जायो नाथाय जोङो हाथाय बाजाराव लांनो थाखाय आबाद मावनायखौ जोङो बांसिनानो केमिकेलखौ बाहायनाय बाहायनाय जायो मानो होमबा जोङो जेसेबां आबाद मावनायाव रां खरसा जादोंमोन बे आबाद बे बिब रां खरसा जानायखौ जोङो बांसिन दिहुननो थाखाय बेफोर केमिकेल हासारखौ जों बाहायनाय जायो नाथाय जोङो बेफोरबायदि केमिक केकेल हासारखौ बाहाय बाहायनो जोंनि देहानि सावस्रिखो जोंनि देहाखो सावस्रिखो माबायदि खहा जालांदों बेफोरखौ जोङो मिथिया जालांदों बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि हाथाय बाजाराव लांनाय आबाद आबादनि थाखाय जोङो केमिकेल बांसिन बाहायनाय जायो आरो
औ नोंथां होनब्ला दिनैनि जोंनि नायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा
औ दे नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे गोजोनबाय नोंथां खुलुमबाय